हेलौ लोगो
अ हेल' नथां
खोनादोंना
औखोनादों
ओम मा खालामदों दालाय
नोंथांनिखौ खोनानो मोनाखै मोजां
आ एबारखोनाबाय
औ खोनादों
ओ मा ख्रै जानाय
ओंख्रियाथ' औ दालि सोमोन
ए दालिजों
दालि मोन ओं ओमफ्राय दाावदै दाावदै फाजिमोन
ए
नोंथांनाव बिब्दिब्ला बेदर गैया नों नोंथांनाव र' फंसे बाथ्रासिमसै आं बिब्दिब्ला मा होनो ओंख्रिफोरनि बागै नोंथाङा मिथिगौ नामा ओंख्रिफोरनि बारै माखासे ओंख्रिफोर ओंख्रि संनायफोरनि बारै मा मा ओंख्रिखौ माने बेफोरनि बागै खिन्थानो हागोन नामा माने
बे बे सबायाइ ओंख्रि संनायफोरखौलाय आ नुनाया नुबाय बाबो माने बारा रोंजोबा आं आं संफेरा नालाय जोंना न'नि बिमाफ्रासो सङो
औ
ओम
नोंथाङा फंसे फंनै खिन्थानो हागोन नामा
खिथानो हालाय इसे हागोन‌ हानायालाय
औ खोन्थादो बिब्दिब्ला बेखौनो फंसे फंनैब्लाबो
माने फास सबाइखौ माने फार्स्टाव बे साराय गुदुंङआव माने गोरान खालामगोरो आरोना एसे माने ओमफ्राय सारायाव माने गुदुं खालामनानै ओमफ्राय संग्रायाव संग्रायाव लखबसिगोन लखबनानै माने बथलजों फ्लेनसिगोन आरो हुक्रेमनानै ओमफाय सारायाव माने ओंख्रि संनो थाखाय रेडि जाबाय आरो बियो हुक्रेम खांनानै फासावनो होसिगोन थाव होसिगोन ओमफ्राय पियास होसिगोन ओमफ्राय सबाय-सबबायखौ होसिगोन होनानै ओमफ्राय दसे थानानै दै हो सिगोन दै होनानै ओमफ्राय दसेसो थानानै खारै खोनादों
खारै होनानै
अ नोंथाङा बिदि मिथिगौ आरो नों
बानलु होसिगोन ओमफ्राय दसे गोबाव थानानै खालारखौ नायसिगोन ओमफ्राय हालदै होसिगोन ओमफ्राय मिट मस्ला होसिगोन आरो जेन-जेनेबा बे बे अमा बे अमा अमा बेदर औ ओमफ्राय अमा बेदरफोरल' थाबाथ' ओ मिट मसलाफोर होसिगोन बिदिनो ना हक बेैदरफोर हक थाबाथाय
अमा बेदरफोराव थाबा माने गोदावसिन जायो सबाइजों अमा बेदर ओमफ्राय बिदिनो सबायाइजों ब्रयलार दाउफोर बाबो जायो सबायाइजों आलु जायो जानायालाय आं आसलथे माने सबय ओंख्रि संफेराखैना ओंखायनो मिथिया आंङो आंलाय जानलाय रोंगौ आरो रोंनायालाय ओमफ्राय संसोनोनलाय मोनाखै आरो ऐसे ऐलायालाय मिथिगौ बेबो नंगौ ना नङा आंङो ओरैनो जास खालामनाय आरो
औ
नोंनि बायदिबालाय
अ बिब्दिब्ला आंबो नोंथांनि बुंफोरनायनि सायावनो सबबाय ओंख्रिनि सायावनो फंनैसो बुं सेै माने सबाइ मोजां हानि सहायोनो आरोना बेखौ जोङो हायाव माबा हानिफ्राय मोननाय जायो बेखौ माने हायाव फोनानै माने मोननाय जायो आरो
ओ
बेखौ जों आंङो डाइरेक्ट संनायनिफ्राय लानोसै नोंथां आङो गुदिनिफ्राय खिन्थालायना बिदिब्ला सबाय खौ जोङो गिबियावनो माबायाव साराय गुदुङाव माने एवना लाग्राय जायो आरो
ओ
एरना लानानै बेखौ जोङो खांनानै संनायाव एबा बेलेग बासाव जोङो दसे गुसु खालामनानै लानानै बथल एबा बेलेग माखासे उ जाहाथे सबाइाया सब गे ग्रुप बे माने बेखौ होख्रेबनाय होनो आरो हुख्रमनो थाखायाय बेखौ बेनि उनावहाय जों बिनि बिगुरखौ खारैनि थाखाय जोङो जावस्रिनाय जायो
उम
नोंथाङा दसे सोमनाबो दोननो हागोन आरो ना बेनि बिगुरखौ गहोनो। माखासे गुजुबि थायोना बिनिफ्राय जोङो लाखांनाय नोंथांनो आङो बेदरजों संनानै खिन्थनोसै दाउ बेदरजों दाउ बेदरखौबो मा रेडि खालामनानै लाखाबाय आङो गोबांखौ बुंलायलायला संनायनिफ्राय दायरेक बुंखानोसै आं रेडि खालामना लाखानाय बायदिनो जोङो नांगौ जखानि जोङो थावखौ सेरना लाबाय पियासफोर होबाय आरो नोङो माबायदि माबायदि मस्लाखौ नोङो गावबा गाव जानो हानायनि खोथा नालाय बेफो खौ बाहायनाय जासिगोन नों मा मा मा मसला मसला मोजां मोनो बेफोरखौ होसिगोन आरो दाउखौबो होनानै मोजाङै एवनाय जासिगोन
उम
आरो जों सबायखौबो रुग्रोनानै लाखायो आरोना बिनि सिगाङावनो
उम
सबायखौ रुनानै दोनखाबाय माने औ एवनायखौ एक्सट्रा खिन्थाग्रोबाय आरो नोंथांनो। सबायखौ रुनानै माने दैयाव सबाइखौ रुनानै लाखाबाय सबायखौ एंख्रं माबानि उनावथ' बेखौ एवफिनला जोङो बेनिफ्राय नांगौ जखा माने खारै
ओम
सबायखौ बे खारैखौ जोङो गोबां रोखोमनि मोननो हायो जेरै बे सबायनिनो बिखब नि मोननो हायो मुदुमफोर बिफां मोननो हायो आरो थालिर मादानि मोना दानि जुगावथ' जोङो बेफोरबायदि गैयाबाबो जों सौदाखौ बाहायनो हायो आरोना
ओम
खौ बाहायनानै बेफोरबायदिनो होबाय जोंनो नांगौ जखानि खारैफोरखौ आरो सबाया रुयनाय जागोन अब्ला बेखौ जों सानाय जायो आरो जाहाथे सबाया गेब्लेयो दि ज'खानि जों बिनि उनाव सबयाव रुयजोबबा बे एवना लानाय दाउआव जोङो बे सबाय रुनायखौ होसननाय जायो आरो
ओम
ओमफ्राय बेबायदि गासिबो नांगौ जखानि मस्लाफोरखौबो नोंथांनि हिसाबै होना लाखांना जाखाबाय बेबायदिनो मोननानै जाजानाय जायो आरो आरो नोंथांमोनाव दंबावोमोन नामा
ओं बिदिनो नाय नार्जिजों बिदिनो नारजिजों माबाजों संनाया
औ
ओं नार्जिजों अमा बेदर
नारजिजों नाफाम संनो हायो जोङो ना गोरान
ओम
नोंथां बेफोरनि बागै एसे मिथिगौ नामा बुंनानै
आङो बे आं बे सबायाइजों साम'खौसो मिथियो मिथिनायालाय
आरोना
ओं सबाइनि साम'खो खोनथानोसै नामा आङो
खोन्था खोन्थानो हागोन
ओ ओ सबायजों साम'आ माने फार्स्टआव साम'खौ माने साम'खौ माने फुख्रियाव नङाब औवा माबाफोर औवाफोर जाम्फायफ्राव मोननाय जायो माने बे ावबा नागिरनानै हक माबा सेनफोरजों माने नाङो नङाबा खननानैबो मोनो आरो मोननायालाय ओमफ्राय जेखाइफोरजोंबो नागिरनानै बुथुमनानै माने लाबोसिगोन। सिगां लाबोनानै बिनि खर'नि खलथाखौ गारो माने सायाव बिगुर थायो। बेखौथ' ग आरो माने ग मनानै ओमफ्राय मोजां बिनि बाकलिखौ बिनि बिगुरखौ माने माबायाव सारायाव हुयो आरो थिगनो बालाजों हुलाय सारायाव हुलाय बिदिनो रसे गोबाव होनानै साफा जाबाथाय लेथ्रा आ बिजलफोर खरनायनि थाखाय बिज्लाफोर थायोना दैयाव थाबाय थानाय साबै माने साम'फ्राव माने जे सिथाबना थायो बेफोरनि थाखाय माने साफा खालामो आरो ओमफ्राय साफा खालामनानै ओमफ्राय फार्स्टआवनो साफा खालामनानै बिदिनो एवसि गोन आरो साम'खौ एवनानै एवनानै बिदिनो माबाफोर होलाबायसिगोन बा सिखाफोरबो होलाबायो बिदिनो मिक्सार खालामलाबायो ओमफ्राय दै होसिगोन होनानै बानलु पियास बायदिसिना मस्ला मस्लि
नोंथां आङो बुजियासै सिखा सि खाबो होयो नामा बुंदों नोंथाङा
सिखा?
औ
सिखा होन होनाखैथ' आङो
अ दे होनबा निमाहा होदो नोंथां बुंलांनो हासिगोन नोंथां
उम ओमफ्राय माने संनानै माने बानलु संख्रि मस्ला होनानै दसे खोबहाबसिगोन खोबहाबनानै दै होसिगोन आरो दै होनानै ओमफा दसे गोबाव थानानै माने नायसिगोन आरो नायनानै ओमफ्राय दैखौ एसे फोरानबावनानै आरामनो मोनाम गोथावनो मोदोमलायसिगोन आरो मोदोमनानै ओमफ्राय जासिगोन आरो ओमफ्राय सुरोबनानै। सबाय ओंख्रिफोर जोंबो लगायनानै होजायो बेखौ
साम'खौ सुरोबनानै जायो नामा नोंथां?
औ साम'खौ सु ओ
औ
बिनिफ्राय नोंथां एसेयावनो औ दोन्थ'लायनोसै खोमा होनबा दे नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।